खोनादोंना ओ नोंथां आं नोंथांनो औ फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथाङा बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै माखासे ओ खोथा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथां
ओ जोंना ओ बिजाब बाख्रिया सुबुंनि जोबोद गोनां।
औ।
बिजाब बाख्रिया ओ सुबुं सुबुं सोदोमस्रिनि बायदि माने ओ बायदि खलबनि गेजेराव थानाय मोनसे दालां आरो
औ नोंथां
ओ बिजाब बाख्रिनि बाख्रिनि सानथ्रहायै माने बिजाबनि गेजेराव माने गुबुन गुबुन मुगानि सानथ्रहायि मानसिनि बेसेन गोसा सानस्रिनि गुमुर लिरनानै दोननाय दं।
औ नोंथां
जोंनि मानसिनि ओ गियाननि गांनायखौ होखार होखारनो होखारनाय नाय मोनसे आथिखाल मुगानि सोरज बिजाब बाख्रिया ओ जोंनि माने मानसिनि मानसिनि गियाननि गांनायखौ होखारो आरो बिजाब बाख्रिया आथिखाल आथिखाल मुगायाव सोरजिनाय नङा बियो माने गोदो गोदायनि मुगायावबो माने बिजाब बाख्रिया दंमोन
औ नोंथाङा एसे बुंना होलाय
औ नोंथां ओ बिजाब बाख्रि होननानै बुङोबाथ' जों ओरैनो बाख्रि होननानै बुङोबाथ' जोङो दोनथुमग्रा जायगाखौ होनो नङा होमबा नोंथां
औ
औ जेरैहाय जोङो माइ फो दोन्थुमग्राखौ माइ बाख्रि होननानै बुङो थिग बेबायदिनो जोङो मा बिजाब दोनथुमग्रा जायगाखौ बा बिजाब दोनग्रा जायगाखौ जोङो बिजाब बाख्रि होननानै बुङो बेयाव जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाबफोरखौ मोननो हायो जेरै आ सावगारि बिजाब आरो लिरनाय बिजाब बेबायदिनो लिरनाय बिजाबाव जोङो खन्थाइ बिज बिजाब सल'मा बिजाब सल' बिजाब बा गुबुन गुबुन थाखोनि जोङो फरा बिजाब गुबुन गुबुन आयदानि जोङो फरा बिजाब गुबुन गुबुन कलेज बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो इउनिभारसिटिफोरनि जोंहा बिजाब आरो बेबायदिनो जोङो माखासे गुबुन गुबुन आयदानि सायाव लिरनानै दोननाय बिजाब बेफोरखौ जोङो मोननो हा हायो आरो नङा होमबा नोंथां जोङो बिजाब बाख्रिखौ गुबुन गुबुन रोखोमावबो मोननो हायो जेरै जिल्लायारि बिजाब बाख्रि आरो बेबायदिनो जोङो मा फरायसालिनि बिजाब बाख्रि आरो
कलेज नि बिजाब बाख्रि
औ कलेजफोराव थानाय बिजाब बाख्रि आरो बेबायदिनो सोरबाया मा होननानै बुङो जोङो दखान बाजाराव जोङो माखासे रांखान्थि आरजिनो थाखाय बा जोङो माखासे गावनि थांना थानाय लामाखौ दिहुननो थाखाय जोङो बिजाब बाख्रि खुलिनानै बिजाब फाननाय बेफोरबायदि ओ माखासे हाबाफारि बा माव मावफारिखौ मावो आरो नङा होमबा नोंथां बिजाब बाख्रिनि जोहै जोङो माखासे गोबां मुलाम फा मोनो जेरैहाय जोङो बिजाब बाख्रिखौ मानो नांगौ होननानै बुङोबा जेब्ला जोङो बिजाब नांगौ अब्ला जोङो मा बैयाव बिजाबफोरखौ लायनानै जोङो फरायनो हायो बेबाय बिदिनो जोङो बिजाब बाख्रि थायोब्लासो जोंहा मा लिरगिरिफोराबो मा ओ खामानि होगोन आरो नङाबा जोंनि लिरगिरिफोरनि बेसेना थानाय नङा बा लिरगिरिफोरनि गोनां थिया खमायलांगोन बा जोङो बेबायदिनो लिरगिरिखौ जोङो हेफाजाब होनांगौ मानो होननानै बुङोबा जोङो माख खासे लिरगिरिनि जोहैसो गुबुन गुबुन बिजाबफोरा ओंखारो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो लिरगिरिफोरखौ मदद होनो थाखाय जोङो बिजाब बाख्रिखौ नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला लिरगिरिफोरा बिजाब बाख्रियाव सिम बिजाबखौ जोंहा पाब्लिस खालामगोना ओ बिजाब दिहुनगिरिया आरो जों नायगिरि जोङो रायजो राजा बा सोलोंसाफोरा जोङो बिजाब बाख्रिनिफ्राय बिजाबखौ लायनानै नै फरायनो खाबु मोनगोन आरो नङा होमबा नोंथां बिजाब बाख्रिनि माखासे खाबुफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा
हो मा होनदों
ओ बिजाब बाख्रिनि खाबुफोर ओं मुलाम
खाबु माने ओ जेनेबा जोङो बेनिफ्राय मोननाय नलेज बेफोरखौ
औ जागोन नोंथां जेनेबा बिजाब बाख्रिखौ मानो नांगौना?
अ जोंनो बिजाब बाख्रियाथ' मोनसे ओ गियाननि माबा ओरा गाहाय
फुखाना
औ औ
माने बेयो गुबुन गुबुन रायजोनि आरो गुबुन गुबुन समाजनि सायाव लिरनाय बिजाबफोर लाखिनाय जायो
बेफोर बिजाबफोर खौ फरायनानै माने जों माने समाजनि आरो गुबुन गुबुन हारिमुनि सायाव मिथिनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो गोबां मानसि मसिफोरा गावनि मोजां मोननायनि सायावबो बिजाब बाख्रियाव बिजाब लिरनानै दोनो।
औ नोंथां।
ओमफ्राय बे बिजाब बाख्रियाव ओ जारि जारिमिननि सायाव लिरनाय बिजाब। ओमफ्राय खन्थाइ सल'फोर लिरनानै लाखिनाय माने दोननाय जायो।
औ नोंथां। बेबायदिनो जोङो फरायसालिफोराव जोङो बिजाब बा ख्रिनि खाबुखौ जोङो ओरैबायदि नुनो मोनो जोङो माखासे बिजाबफोरखौ बायनानै फरायनो हाया नङा होमबा नोंथां माखासे बे बिजाबनि बेसेनफोरा जोंहा गोबां जानायलाय जोङो फरायसालिफोराव ओरैबायदि बिजाब बाख्रिनि सुबिदा होनाया मोजां जाहाथे फरायसाफोरा नां गौ बिजाबफोरखौ बिजाब बाख्रियाव लायथ'नानै फरायना फरायनो हायो आरो बेखौ जोङो हैफिननो हायो बेफोरबायदि सुबिदाया हायो बेबायदिनो जोङो फरायसालिफोराव फ्राय फरायनायाव गोनांथि जानाय बिजफोरखौ जोङो मोननो हायोबा मोजां मानो होननानै बुङोबा माखासे समसिमल' बा माखासे थाखोसिमल' जोङो सोरखारनिफ्राय बिजाब बिजफोरखौ मोननो हायो नाथाय माखासे गोजौ थाखोआव जोङो बिजाबफोरखौ मोननो हाया आरो बेबायदिनो जोंहा फरायसा हिसाबै फरां जोङो फरायसालिनि बिजाबफोरावल' गासैबो गियानखौ मोनजोबो बियो नङा जोङो गुबुन गुबुन बिजाबफोराव गुबुन गुबुन मोजां मोजां गियानखौ जोङो मोननो हायो बेनिखायनो जोङो गुबुन गुबुन जों गियानखौ मोननो थाखाय जोङो बे बिजाब बाख्रिफोराव गुबुन गुबुन बिजाबखौ फरायनानै जो बेबायदि बिजाबनि मुलाम्फाखौ जोङो मोननो हायो आरो बेनिखायनो बिजाब बाख्रिया मोनसे जोबोर गोनांथार जोङो बेखौ गामिनि क्लाबफोराबो जों बेखौ दिहुननो हायो बा बानायनो हायो। जेरैहाय गामियारि बिजाब बाख्रि जोङो बेयाव मा मा होननानै बुङो। गामियावनो खुलिनानै जोङो बिजाब बाख्रि खुलिनानै दोनोब्ला अ अब्ला गामियारि सुबुंफोरा बा गामियारि फरायसाफोराहा जोंहा गोबां मुलाम्फा जागोन मानो होननानै बुङोबा। बिजाब बाख्रि होननानै बुङोबा बाव गोबां रोखोमनि बिजाबफोर थायो जाय जायनो माबायदि बिजाब नांगौ जोङो बेफोरखौ मोननो थाङो फ्राय ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो बिजाब बाख्रिखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि हाबाखौ लानो हायो जेरैहाय जोङो मोनसे बिजाब फरायनोब्ला बेबायदिनो खम सम फिस होनानै फरायनांनाय बेफोरखौ लायोबा जों बिनो बिजाब बाख्रिखौ फेदेरनाय बा जौगाहोनाय जोङो बे खामानिखौ मावनो हायो आरो नो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो एसे बेबायदि एसे एसे फिस होनायजोंनो जोङो गुबुन गुबुन आरोबाव गुबुन गुबुन लिरगिरिफोरनि जोङो बिजाबखौ जोङो लाबो फेदेरनानै बा बायनानै जोङो दोनफैदेरनो हायो नङा होमबा नोंथां बेबायदि खालामनो हायो आरो आरो जोङो मा ओ जेनेबा जोङो दखानफोराव बिजाब बाख्रि होनायनि गेजेरजोंबो जोङो मा होननानै बुङो माखासे रांखान्थिखौ आरजिनो हायो। आथिखालाव जोङो गोबां फरायसाफोरखौ बा गुबुन गुबुन आयदानि सायाव फरायनाय बा गुबुन गुबुन इगजाम बा जोंङो गुबुन गुबुन आनजाद होनाय ना जोंङो बेफोर खौ नुनो मोनो बैफोरनि बिजाबफोरखौ जोङो गुबुन जायगायाव लाय मोनाङा लासिनो गाव गावनि जायगायावनो बिजाब बाख ख्रि थायोबा जोङो बेयावनो मोननो हायो आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे सोरबा सासे मानसिया गुबुन मोनसे बिजाबखौ जोङो लिरगिरिनिसिम थांनानै लायनांगौआ जोंहा जाथावना नंजोबा। जेन'बा खाथिब्लासो जोङो थांनानै लायनो हाबाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिल्ला गुबुन गुबुन ओ ओनसोल बा गुबुन गुबुन जोंहा रायजोनि जोङो लिरगिरिफोरनि बिजाबखौ जोङो लायनांगौबा जोंहा गोबां खरसानि गोनांथि जायो। बेनिखायनो बिजाब बाख्रिनि गेजेरजों बिजाब बाख्रिसिम जोंहा माखासे बुरजा बिजाबफोरखौ दैथायहरोबा जोंहा बेयाव खम बेसेन थाङो आरो बेबायदिनो जोङो मा जायगायावनो जोङो बायगिरि एबा फरायगिरिफोरा जायगायावनो बिजाबफोरखौ नांगौ बिजाबफोरखौ बा गुबुन गुबुन लिरगिरिनि बिजाबफोरखौ जोंङो मोननो हायो आरो। बेनो जाहैबाय जोंहा बिजाब बाख्रिनि मुलाम्फा नंङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां ओमफ्राय ओ जोंना ओ दानि जुगाव माने जोंङो दिजिटेल लाइब्रेरिनि गेजेरावबो फरायनो हायो आरो कम्पिउटार आरो इन्टारनेटनि मददजों गावनि ओ मबाइल फोरावबो फरायनो हायो कम्पिउटार एबा मबाइलाव। बिजाबफोरखौ।
औ नोंथांङा थिगखौनो बुंदों ओ जोंङो आथिखालाव नुनो मोनो माखासे देजि टेल लाइब्रेरि ना डिजिटेल लाइब्रेरिनि ओंथिया बेनो जोंहा माखासे बिजाबफोरखौ ओ बुखांङा लासेनो जोंङो मा पि डि एफ ना? पि डि एफ होननानै बुंङो बेखौ पि डि एफ नि जोहै जोंहा मा माखासे बिजाबफोर दिहुननानै जोंङो बेखौ डिजिटेल लाइब्रेरि होननानै जोङो मुं होनानै जोंङो मा डिजिटेलि जोंङो इन्टारनेटनि जोहै जोंङो फरायनो हायो नङा होमबा नोंथां? बेबो मोनसे जोबोद मोजां सुबिदा बेयावबो खम खरसा थांङो आरो जोंङो गोरलैयैनो मा जोंङो बेखौ लाबथिंनोबो हायो जेरैहाय जोंङो बिजाबफोरखौ मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम लांनांगौबा जोंहा बेयाव गोबां बिजाब लांङोबा जोंङो थिखांनो हायिसेबां अजनबो जानो हागौ बा जोंहा माखासे सुबिदा असुबिदाबो जानो हागौ। दिडिजिटेल लाइब्रेरिखौ जोंङो जेरावखि थाया मानो बाहायनो हायो जेरै ट्रेभेलसफोराव बा दावबायनायफोराव जोंङो बाहायनो हायो जेरै गारि मथर गाखोनाय समाव बा बेबायदिनो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय बा बबेबा जिरायनाय समाव जोङो गोरलैयैनो गाव गावनि मबाइल एबा जोंनि लेपटपफोराव जोंङो बाहायनायखौ बाहायनो हायो। बेयो आरो जोंङो बिनि मुलाम्फाखौ लानो हायो नंङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ। आरो बेबायदिनो नोंथांङा माखासे खोथा फोरमायनो हाबावगोन नामा? डिजिटेल लाइब्रेरिनि सोमोन्दै।
ओ नोंथां बुंनाय खिनियानो आरोना बि
औ नोंथां। उम
गोबां सुबिदा होयो आरोना जोंनो डिजिटेल लाइब्रेरिसआ नाथाय गासिबो मानसिफोरा ओ बिजाब बे डिजिटेल लाइब्रेरिनि गेजेरजों बिजाबखौ फरायनो हायाबो आरो खायफाया।
औ नोंथां थारैनो जों मा मानो होनना बुङोबा जोंहा गोबांथार मबाइल एबा एप लेपटपफोराव जोंहा लाइट एफेक्ट जायो नालाय उम ओ जोंनि मेगननि ओ सेफटिनि था थायो जोङो गोबाव सम मबाइल नायोबा जोंहा मेगना गाज्रि जालांनायनि राहा थायो बेनिखायनो जोङो माखासे साननानै नायोब्ला लाइब्रेरिनिफ्राय जों बाव गोबाव सम होआलासिनो जोङो माखासे जोंनि बिजाब ना गुबै बिजाब जाय सेबखांजानाय बिजाब बेफोराव बांसिन खाबु थायो आरो जेनेबा ओ मबाइल एबा ओ ओ कम्पिउटारफोराव जों फारि फारि स्क्रल खालामनांगौ जायोना बेयाव जोंहा माखासे ओ गोनो गोथो बा उल्थां फाल्थांबो जानो थाङो आरो बेबायदिनो जोंङो बुखांखानाय बा सेबखांजानाय बिजाबफोराव जोङो ओ एसे गोसोख फ्राबो मोजांसिन जायो फरायनायफ्राव जोङो गोसोबो होसिननो हायो नङा होमबा नोंथां जोङो आथि आथिखालाव जो नुनो मोनो मबाइलावथ' अनेक रोखोमनि बाहायजायो जेरै मोजां गाज्रि बाहायजायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोङो माखासे फरायनाय समावनो बबे गोसोआ बबेथिं थाङो जोङो मिथिस्लाबा जेब्ला जोङो माखासे ओ नटिफिकेसनफोर फैनायाव जोङो बेखौ नायफ्लाङोबा बेबायदिनो जोंहा माखासे समफोरा थाङो थांग'नोबो हागौ बेनिखायनो जोङो डिजिटेल लाइब्रेरिनि फ्राय जोङो ओ मा होननानै बुङो जाय सुखांजानाय बिजाब बेबो मोजाङानो ना बे फ्राय मोजाङानो नङा होमबा नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो ओ जोङो ओनदैफोरनि थाखायथ' जोङो डिजिटेल लाइब्रेरिनिख्रुइ सेबखांजानाय बिज बिजाबनो साबसिन नङा होनबा नोंथां जेरैहाय ओनदैफोरा डिजि लाइब्रेरि बा डिजिटेलनि सोमोन्दै बा इन्टारनेटनि सोमोन्दै फ्राय मोजाङै मिनथिजोबा बेयाव माखासे सेफटि सेकिउरिटिनिबो खोथा थायो जोंहा माब्ला मा जागोन बुंनो हाया नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो माब्लाबा गोरोन्थिबो मावफ्लांनो हागौ ओनदै फोर बेनिखायनो डिजिटेल लाइब्रेरिनिख्रुइ जोंना सेबखांजानाय बिजाबा साबसिन आरो ना